जोंनिथिं आब'
अ औ खोनादों खोनायाखैनोमोन
औ औ अ औ ओ माबा बा जाखांबाय औ ओ माने ओंखाम मा ओ ओव ओंख्रिया मा माखौ गोथाव मोनो बिनि सायाव रायलायनोसै नामा
औ दे-दे-दे
आंथ' मा होनो मेवाइ अनला गोथाव मोनो ओमफाय नारजि अमा
दिंखिया फाजा इदि ओमफाय मा होनो जारि मानिमुनि एफोरबायदि माने लागाय मोनदेर ओंख्रि संनायफोर खौ गोथाव मोनो आरो दाउ रोसि फोरखौ जेखौबो गोथाव मोनो गोथाव मोनोआनो ओमफ्राय गासिबो ओरैनो जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरखौ
औ
नोंलाय?
औ आंबो गोथाव मोनो बेखौनो औ आब' आब'मोननिजों माइ गायबाय नामा?
माइआथ' दा आं अखा हानायजों जाबजों जि गायनाय बहरथार हाजिरा थोलायलाया खामलाफोर नागिरनाया
औ जोंनिजों एसे उनाव गायनाय जायो आरो जोंनिया एसे माने गोदान साइद नालाय मानि ओंखायनो
हा
ए चिराङावनो आब' चिराङावनो
अबे साइडखै बेंटन
जोंनाथ' एसे बिथोराव आमफाय आं दा बासुगाव थायो
ए ओ ओ ओरैनोथ' आगैया बेहाव माबायाव गैया खोमा ने ना सिफुङाव दं?
औ आं गैया आब'
ए आङो बेनिनो अर्गेनाइजेसननिनो स्टाफ आरो
ए
ओम ए रोङाखैनोमोन जि गोबाव ओरैनो थाबाय थाबाय ओमफाय मालायफोरखौ नुनानै दासो
आंबो रोङाखै आब' दिनैसो दहायसो हरजेन नायदों आङो ओ खुलिनाया गोबावसे
ओ ओ आंनाबो खुलिनाया मास मोनसेयानो जाबाय आमफाय बाहायाखैमोन आरो
औ आंबो बाहायनो बाहायनो होननानै ओरैनो थागासिनोमोन आरो बाहायनाय जायाखैनो
ए मैया मैयासो सासे आगैखौ फंबायखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय दाना बि मानो बानायाखै मायाखै होनबा होननानै बिनो नायहोबाय ओमफफ्राय थिगानो दंथ' रायज्लायदो होननानै बुंबाय ओमफ्राय नायबाय ओमफाय समखौनो मिलायहोनो हाया दिनै खामानि खामानि सानफ्रामबो बिदि जाना बानाय ओमफ्राय दिनैबो माबानो हायासै आरो समखौनो होनो हायासै आं दासो नोंदों बास
अ आङो दहाय सानै रायलायखांबाय। ओमफ्राय नोंजों साथाम जाबाय एबार। आंबो बिदिनो माबायदि रायलायनांगौ मानांगौ मिथियामोन नालाय ओमफ्रायो ओ रायलायनाय जायाखै खौमोन आरो आंबो।
औ ओरैनो फेमिलिया सोर सोर दं?
ओहो दा आङो एबसु आवसो थानाय जायो नालाय जों दा। ओ आदजन थानाय जायो दा।
ओम नङा न'आव होनदां न'आव फेमिलि।
अ न'आव न'आव जोंना दा साब बा दङ।
ओ आइ बाबा आं बिनानाव सानै।
ओम नों फरायगासिनो आगै?
ओम बेसे फरायगासिनो दालाय?
आं बि ए सेकेण्ड नैथि खोन्दाआव मोनबाय।
जोंनाबो माबा दं जोंनाव ओरैनोसो जोंन न'खराव नोंगुमै आं ओमफ्राय आइ बाबा ओमफ्राय बिबोनां सासे दं। ओमफ्राय मा होनो नोंगुमैनि बिब'नि फिसाजो आरो बाजैनि फिसाज सासे दंफैयो ओमफ्राय बिबोनांआबो बिदिनो आरो दा नै सेमिस्टार माबायाव मा होनो से नै दाख्लैनियाव दाखलैनियाव मोजां जादों आरो बेना। दाखैनायावसो मोनदों रिजाल्टखौ।
अ
दा जों बेखिनियानो आरो न'खराव।
औ
दङ मोजाङैनो जेनेबा बिबारां बर' बाजारावनो लाबाय बर' बाजार फैखांबायना।
औ
बर' बाजाराव फैखांबाय?
बिजनि बर' बाजार।
औ औ।
औ सिगां समाव थांबाय ओमफ्राय दा बे साननैसो थाङौ गोबाव जाबाय।
उम बेयावनो बरम बाजारावनो लादों आरो। खाथिया गाग्लोब बे ओरैनो'कझार इउएनवमोन ओमफ्राय क'क्राझार इउएन नि ओमफ्राय ओमफ्राय गावनो थां बाबाय नो ओमफ्राय थां बानायखाय होनबालाय न'आवनो थांनानै फरायदो दे इदि होननानै।
औ औ मोजाङानो
न'आव नो थाबाय दा। आरो गाहानो गावनि गारि मोनोनो बेखायनो नोंहानो गारि मोनखायोबालथाय नोङो बेजोंनो थांदो दे होननानै
औ औ
माबाबानो जाबाय होननानै आरो बैसोआबो आगोलनि बायदि जिद्राय नंला नालाय एसे गावनि आन था मा माबाखौ जिदाइन बोसोरनि बारबाय ओ माबायाव थांबाय जिगु बोसोराव थांबाय ओमफाय एखायनो साननाय साननाय मेन्टेलि माबा बो एसे सोलायबाय आरो बेना सिगाङाव जेरखम एसे माबा खालामनो नागिरोमोन बाहेरायाव लोगोफोरजों थांलाबायायनो नागिरोमोन बे फोर एसे।
औ औ समजों लोगोसे सोलायबाय औ औ माने बैसोआ जालांबा एसे साननाय हनायाबो सोलायलाङो।
औ बेस होनोलांबाय नालाय बेखायनो दे नोंनि गोसो नों जेराव मोजां
औ औओरैनो आब आब मोनावहाय दा न'आव बहाय मा मा मैगं गायनाय जादों जेनेबा दा बे बोथोरावहाय दैज्लां बोथोराव?
ओरैनोथ' जोगोनार दङ खुमब्रा ओमफ्राय खांखिलर। बिदि दङमोन ओमफ्राय जोगोनारा नै अखा माबानायजोंनो गाज्रि जालांगासिनो दं मैगंफोरा बै माबा सबाय बिमा। मुलिफोरजों अखा हाबाथाय गाज्रि जायोना औ ओं अखा अखायानो अफार माबागासिनो दं। दिनैथ' सान से हाखादों अखायानो। दैनि थाखाय जा आ माबा मोनखायोलै खस्थ' मोनखायो जोंनियाव।
औ औ दैफोरा लोमो नामा?
ओरैनोथ माबायो मा होनो दैया लोमो ओमफ्राय आरो फारसे लोंनायनि थाखाय खस्थ जायो
लोंनायनि थाखाय खस्थ जायो माने अ
खस्थ जायो नआव बाहायनो थाखाय खस्थ जायो मानो होननानै बुंङोबा मा होनो बेखौ दै रानग्रानिफ्रायसोम आजावनानै बाहायनाय जायो नालाय ओमफ्राय दा बेफोरो ओ ग्रा दैखौ माने बेयाव जोंनियाव औ गावबा गाव नखर नखर बेफोरबायदि लोंग्रा दै जगार खालामनानै लानो थाखाय एसे माबा आरो बिराद बुरजा रांनि गोनांथि
औ गोब्राब माने गोरलै बानायना लानो थाखाय औ
बिदि बानायनो हाया दा बेनि थाखायनो एसे उसुबिदा जायो आरो बे लोंग्रा दै माबानायनि थाखाय जायहा जेनेबा एसे गाव गावबाागावनि नखराव रांनि बांद्राय माबा गैया गोनांथि गैया बेफोरबायदि मानसिया मालाय बानायनानै लानो हाग हायो आरो ओमफ्राय दा इदिनो गासिबो मानसियाथ बयबो समान जाजोबा नालाय गामियाव बिदिनो सोरबा एसे सिगां सोरबा उन बिदिया थाखायो नालाय
औ औ
दं आरो
औ औ
जोंना ओरै माबा मा होनो बर ब्रााजार ओरै बलांगुरि
बलामगुरि अ औ अ दा अवा ओंखाम जाखांबाय नामा औ मा ओंख्रि जाखो
जोगोनारजों नाथुर माबा संदोंमोन ओंख्रि संदोंमोन ओमफ्राय माबा मा होनो साइ सान्दा आलु ओमफ्राय दिंखिया लागायनाय
जोंहाबो नै दासो संगासिनो दं
मा ओंख्रि संदों नोंसोरलाय?
जोंनिया दाखालिहाय सासे लोगो न'निफ्राय लानानै फैनाय नारजि ओमफ्राय नै दहायो बेलासियाव लाबोनाय अमा बेदर दंमोन एसे बेजों लगायनानै संबाय। औ दाबो बे संगासिनो नै दासो गोदौदों। नारजि अमा औ माने ओंखामखौ संखांबाय बिनि उनाव
औ औ औ दे गावजों गाव संलायलायनानै मिलायलायनानै जानांगौ। सोलोंनांगौ देनांहाय संसार जाबा संसार जाबा मालाबा मालाबा संनांगौना
औ औ गाससिखौबो औ माने गासिखौबो सोलोंना लानाया गावनि थाखाय गाहामना
औ हौवाफोराबो सोलोंनांगौ आरो बाहेराव नोङो थांनांगौ गोनां जायोबा नोंहा नों गावनो रोंखायोबाथ'
औ औ गोनांथि गैला। औ गाव गाव रोंनानै थायोब्ला गाहामानो।
गाव गाव रोंनानै थानांगौ गासै खामानि
औ औ औ औ
बेयाव अफिसाव थानाय नालाय बेखायनोथ' माबाथार दराव खोनादों अफिसाव थानायखाय
माखासे लोगोफोर दं नालाय ओंखाम संग्रायावहाय औ ओंखायनो लायरायनायाव एसे
उम
औ
फै मालाबा बेरायनो जोंथिं
हा? आङो थां नाया थाङो माब्लाबा माब्लाबा एसे गोबाव गोबावजों थांनाय जायो आरो बे नोंसिनिहाय बे बिजनि बलां दाखालैहाय बर' थुनलाइ आफादनि जे हा माबा जादोंमोन बेनोमोन नामा गामिया
मेला जानाया जोंना बेहाव नङा औ जोंना ओरै खुख्लुं होनो जोंनिखौ खुख्लुं
अ अ माने जायगाफोरनि मुं जायगाफोरनि मुंफोर बेफोरखौ बारा मिथिलायलाङा
औ जोंनिखौ खुख्लु होनो
गिदिंनाय जाया
उम
औ बेखायनो जायगाफोरनि मुंफोरबो गोसोआव थाया
औ
औ ओरैहाय मालाबाफोर जोंनिथिं ओरै बासुगाव फैखांबाय नामा आब'आ
बासुगावआव आङो खनसे से बे अ मा होनो गावनि फिसायानो गावनि हिनजावखौ माबादोंमोन ना ओमफ्राय बेयाव माबायाव थांदोंमोन आङो मा होनो हानजा सुरनायाव थांदोंमोन आं
हानजा सुरनायाव
बियो माबानिफ्राय थांदोंमोन आरो बे गावनि फिसायानो गावनि हिनजावखौ फुथार
अ औ औ औ औ
हानजा सुरनायाव माबानि
औ बिनि उनावथ' फैनाय जायसिनो दां ओमबा आब'आ
बिनि उनाव औ थांनायानो जाथ'सै दे लोगोफोर दङ जेनेबा
दे मालाबा थांबा
सना आइ लाभ इउ औ-औ-औ ओरैनो दा आब'आ मा खालामो।
आङो इदिनो मा होनो दा एन्दआवनो दङ।